हेल' औ नोंथां खुलुमबाय।
औ खोनादों।
औ गिबि गिबियावनो गिबि गिबियावनो नोंथांनिसिम बेलासिनि गाह हामलायनाय जालासि हरनाय थाबाय।
औ नोंथांसिमबो बेलासिनि गोजोन बेलासिनि गाहाम बा मोजां हामलायनायखौ बावहरबाय नोंथांनिसिमबो।
गोजोन्थों जोङो दा सायख'ना लानाय आयदानि बागै जोङो दा उम फंनैसो सावरायना लादों नोंथांजों फंनैसो सावरायजागोन ना?
नोंगौ सावराइ जागोन।
औ
नोंथांनि माथोखौ आं बांद्राय खोनाय जायाखै एसे खाथियाव माइकखौ खाथियाव लाना बुंबा आं मोजां खोनागोन नामा?
औ नोंथां माबाखौ ओ सम लाना सम बेबादिनो जायो माइक्र'फन उम स्पिकार माबाखौ खोमा खाथियाव लाथाबबानो जाबाय आं खाथियावनो लाखादों नोंथां। उ बिदिब्ला जोङो दावबायनायनि सायाव फंनैसो रायज्लायनोसै नोंथाङा बबे बबे बबे जायगायाव दावबायफेरखो नोंथां?
आं दावबायनायाथ' गोबां जायगायावनो दावबायदों।
औ
दायो औ नोंथांनिया नोंथाङा बबे बबे जायगायाव दावबायखो?
आंबोथ' दावबायनायाथ' गोबां गोबां जायगायाव दावबायबाय जेरै काजिरङा मा नास बेफोरबायदि गोजाननि बेफोरबायदि हाग्रामायाव दावबायहोबाय। जेरै काजिरङा काजिरङा हाग्रामायाव दावबायनायाव उ जोबोर रोंगौथि मोनदों उम जेरै जोंनि फरायसालि फरायसालिमानिफ्राय बे काजिरङा हाग्रामा एबा मानास हाग्रामायाव फोरों फोरोंगुरुफोरा उ फरायसाफोरखौ गिदिंनो लांङो जाय गिदिंनो लाङो नङा होमबा नोंथां औ आरो आरो बेजों लोगोसेनो बेवहाय गुबुन गुबुन गुबुन गुबुन ओनसोलनि गुबुन गुबुन उ गुबुन गुबुन हादोरसानि बेवहाय काजिरङा हाग्रामायाव उम गं थसेयारि गान्दाखौ नायनो फैयो नङा होमबा नोंथां?
नोंगौ
औ काजिरङा हाग्रामाया थसेयारि थसेयारि गंनि गान्दानि थाखाय जोबोर मुंदांखा बेवहाय उम बेवहाय गोबां रोखोमनि जिब जुनार नुनाय जायो जेरै मै, गान्दा, मैदेर उ मोख्रा बेफोरबायदि बायदि रोखोमनि जिब-जुनार नुनो मोननाय जायो। आरो बेजों लोगोसेनो आरो बेजों लोगोसेनो दाउसिन उ दाउसिन-दाउला जिब-जुनार बेफोरबायदि गासै उम जिब-जुनारफोरखौ जोङो नुनो मोनो। आरो बिफां-लाइफांफोरनि बिफां-लाइफांफोरनि बेलायावबो जोङो साल, सिगुन, बनसु गाम्बारि थिथा थिथासाफ बेफोरबायदि बिफांफोरखौ जोङो बै काजिरङा हाग्रामायाव नुनो मोनो आरो आरो बै औ आरो बै हाग्रामायाव जोङो बेरायनो थाखाय उम जोङो काजिरङा हाग्रामायाव बेरायनो थाखाय जिप उम जिभ एबा गिदिंग्रा गारि जोङो उम लानांगौ जायो। बेवहाय जिभ उम जिभ एबा गिदिंग्रा गारि गारि खौ बेरायनो लां लानायाव जोङो फैसाबो होनांगौ जायो उम फैसायाबो ओ गारि गंसेयाव उम लानो हागौ थाम रोजा ब्रै रोजासो बिदि लायो उम बे बे थाम रोजा ब्रै रोजा लानानै बेवहाय बेवहाय काजिरङा हाग्रामाखौ बेरायनायाव उम सुबुंफोर हान्थिनायाव जोबोर हेफाजाब होयो आरो बेजों लोगोसेनो आरो बेजों लोगोसेनो गुबुन-गुबुन जोङो गुबुन-गुबुन दैमा-दैसाफोर नुनो मोनो काजिरङा हाग्रामा सिङाव बेवहाय जोङो मोसा, मुफुर, गान्दा बेयाव बायदि रोखोमनि जिब-जुनार नुनो मोननाय जायो। नङा होमबा नोंथां?
नोंगौ नोंथां काजिरङा हाग्रामाया ओ आसामनि बयनिस्रिबो गोजामसिन हाग्रामा नङा होमबा बेबायदिनो आसामनि हाग्रामाफोर दंबावो आरो जेरै डिब्रु सयख'वा हाग्रामा दं। थां डिब्रुगर आरो तिनसुकिया जिल्लायावहा बे मोननै जिल्ला नांनानै डिब्रु सैख'वा हाग्रामाया जादों बेवहाय हाग्रानि गराय मोनो डिब्रु सैख'वा हाग्रामायाव हाग्रानि गराय मोननाय जायो नोंथाङा बेखौ मिन्थिगौ
औ मिथिगौ नोंथां।
नंगौ आं दायो नोंथांनो एसे फोरमायना होनि माबोरै बेहाय हाग्रानि मैदेर फै अ मैदेर सरि मैदेर नङा माब्रै बेहाय हाग्रानि गराय फैखो? फरेल हर्स होनना बुङो इंराजियाव जायखौ बेखौ बुहुमनि मा दावहा जोंनि दिडब्रु सायखवा हाग्रामायावल' मोननाय जायो।
औ
ओ सिगाङाव बा आगोलाव जेथिया नैथि बुहुम नैथि बुहुम दावहा जादोंमोन खोनादों सेकेणड वर्ल्ड वार होनना बुङो औ नैथि बुहुम दाव हा जानाय समावहा बेहाय जापाननि आर्मिफ्रा बा जापाननि रौनिया हान्जाफ्रा जोंनि भारत हादरखौ गाग्लोबनो फैनायावहाय बिथांमोना बे गरायफोरखौ लाबोदोंमोन बेबायदिनो बिथांमोना जोंनि ओ इंराजि बा इंराज भारतारि आर्मि बा ब्रिटिश इण्डियान आर्मि होनना बुङो इंराजियाव। औ बेखौ बर'आव मा बुंगोन दाय हबा ओ भारतारि इंराजि इंराज भारतारि रौनिया हानजाफोरजों बेहाय दावहा जादोंमोन ओरै नोंथांमोननि ओ खोनानाय बायदिबा जोंनि आसामनि खाथिनि हादोरसा दानि हादोरसा आथिखालनि हादोरसा जेरै मनिपुर नागालेण्ड बेफोरबाददि जायगायाव दावहा जादोंमोन। ओमफाय बेबायदिनो बे अरुणाचल प्रदेशनि जिङाव थानाय बे तिनसुकिया बा डिब्रुगर जिल्ला खाथियाव थानाय बे हाग्रामायावहा बिथांमोना दावहायाव जेननानै बिथाङा मोना खारखोमा लांनायावहाय बे गरायफ्रा थालांदोंमोन बे हाग्रायाव बे हाग्रामायाव औ बेबायदिनो बे बे गाव मानसि फिसिनाय गरायानो दिनै नै बेयावहाय हाग्रानि गराय जानानै थाबाय दासिमबो बेवहाय हाग्रायावहा गराय मोननाय जायो। बेनो नोंथां बेनि जारिमिना बेबायदिखायनो जों दिब्रु सैख'वा हाग्रामायाव जों गराय मोननाय जायो आरो।
औ नोंथांनि ओम आंनि सायाव ओ नोंथांनि हाग्रा मानि सायाव बिजिरनायखौ आं खोनाना खोनानो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों।
औ नंगौ आरो बेबायदिनो जोंनि आसामावहा गोबां हाग्रामा दङ जेरै मानास हाग्रामा आ रायमना हाग्रामा सिखना जाहार हाग्रामा बेबायदि नोंथाङा एसे खोनासंनो नामा आं सिखोन जाहार हाग्रामाखौ एसे बुंनो हानि माबायदि हाय सिख्नाझार हाग्रामा नाम मुं मोनखो औ बे हाग्रामाया मैया दाखालि होनबाबो बाव जोंहा गोरोन्थि जानाय नङा मानोना बोसोर बे ना बोसोरनि सिगाङावसो आसाम सोरकारा बेखौ हाग्रामा होननानै गनायथि होदों। बेनि सिगाङावहा बेखौ मोनसे ओ रिजार्भ फरेस्ट होननानैसो बुंनाय जायोमोन सिखोन जोहोलाव सिखोन जोहोलाव नेसनेल पार्क होनना बुंनाय जाबाय दायो बेहाय बै हाग्रा मा ओ ओनसोलावहाय गोदो गोदाय जोंनि आ बै आबौ होनबा आजै आजौमोननि सिगांनिनो बेहाय बर' राय जोफोरा बा बर'फ्रा बर' सुबुंफ्रा बेहाय। रायजो जायोमोन बे बर' सुबुंफ्रा रायजो जानायावहा भुटान हादोर। नि भुटान जिथुबा जों गंगारफोर होनना बुङो भुटानफोर। भुटान हादोरनि सुबुंफोरखौ। गंगार मानसिफ्रा जोंनावहा टेक्स कालेकसन खालामफैयोमोन। बेहायनो। औ टेक्स कालेकस'न खामनो फैनायावहाय। जोंनि हादोराव बा जोंनि आसाम हादोरसायाव बे बै समावहा। इंराजफोरा एसे ओ। इंराजफ्रा फैबायमोन। जोंनाव साल फिफां बा सिगुन बिफांफोरखौ दाननानै। बिथांमोना गावसोरनि खामानियाव बाहायोमोन जोंनि हाग्रा मानि। औ बिथि बिनि उनावहाय जाहैबाय। भुटाननि गंगारफोरा जोंनियावहा टेक्स। कालेकसन खालामनो थाखाय देवान हिसाबै जोंनि सिख्ला जोहोलावखौ। बा जावलि एबा देवान होनना बुंनाय जायोमोन बिथांनि नामखौ बिथांनि मुंखौ। औ बिथांखौ जेवलिया देवानखौ जों ओ भुटान बा गंगार। गंगार मा होनो सुबुंफ्रा। गंगार राजाया बेखौ बेहायनि बै जायगानि। दानि सिखना जोहोलाव हाग्रामा बे ओनसोलनि बिथांखौ। देवान फाथिनानै होयो उनाव। इंराजफोरजों दावहा नांनायावहाय बिथाङा जिउ गोमानांगौ जायो। बिथाङा जोबोद बोलो गोरा सुबुंमोन बिथाङा। हारसिंनो बा गावनि सानथ्रिफोर बानायनानै सानथ्रि। गाम्बारि सिख्ला। मोनखौ लानानै बिथाङा दावहा नांदोंमोन इंराजिनि हेंथायै। बेबायदिनो बिथाङा दाावहा नाङै नाङै बिथाङा जेब्ला मेंग्लिजोबो। मेंग्लिजोबनानै बै सरलपारा उल्था पानिनाय होन्नाय दैसा। दं मोनसे बे दैसायाव बिथाङा जेब्ला। खर' गंग्लायै जौ ओ बिथांखौ बें बेंथिजोब। ना लायो इंराजफोरा बिथांखौ बें। थे जोबना लानायनि उनाव बिथाङा मेंंग्लिजोबनानै जेथिया बिथाङा। जेब्ला बिथाङा मेंग्लि जोबनानै दै लोंनो नागिरो बे दैसानि दैखौ। बे दैसानि दैखौ जा लोंनो नागिरनायाव समाव। नों इंराजआ बिथांनि गोदोनाखौ। सिखाजों दानस'यो आरो बिथांनि थैजों।
गासैबो दैसायानो गोजा जाजोबना थायो आरो बुंनो थाङो जि। खोनानो मोनदों बा मानसिफोरनि खुगा खुगा खोनानो मोनदों। बे दैसानि दैयानो दासिमबो गोजा। बे साव बा बिथांनि। जावलिया देवान बा जोहोलाव सिखोनानि। थैया दाबो बे दैसाजों बोहैयो होनानै मानसिफोरनाव फोथायनाय दङ।
औ नंगौ नोंथांनि। नोंथांनि बाथ्राखौ खोनानानै आंबो जोबोर गोमो गोमादों।
नोंगौ।
बिदिब्ला नोंथां जों सानैनि सम रायलायनाया बे समाबो जाबाय जों सानैनि समा‌ औ बिदिब्ला जों बेखिनियावनो दोनथ'निसै नामा नोंथां
नंगौ नंगौ नोंथांजों सावरायना मोजां मोनबाय नंगौ दे गोजोन्थों